औ खोनादोंना
औ खोनादों
नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
दा मा खामानि दङ
ओरैनोसो दं हनै नोंथां नोंलाय मा खालामदों
थां नोंथां ओमफ्राय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो सानदोंमोन नों
औ नोंथां औ औ फ्रि सावरायजागोन दे
फ्रि ना होमबालाय होमबा आङो मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आयदायानो जाहैबाय जेनेबा बर' ओ हारियावहाय गोबां बाथ्रा फाव दङ ना?
औ नांगौ नोंथां
बे बाथ्रा बावनि सायावसो एसे नोंथाङा जेनेबा गोबां रोखोमनि बाथ्राबाव दङ जेला नोंथांनिफ्राय फंनैसो माने मा मिन्थिगौ बेखौ एसे आङो माने मिथिनो आरो नोंथाङा बुंनो हायोबा फंनैसो होननो हागोन नामा?
औ होननो हागोन नोंथां। जोंनि बर'आवथ' गोबां बाथ्रा भाव दङ नोंथां माने जों बुंनानैनो फोजोबनो हालाय लायनाय नङा जेनेबा बेफोरनि गेजेरावनो आं मोनसे होननोसै हमनानै लादो जेनेबा थुरि नुब्ला बाथि गारो बे जोंनि बर'आवहाय माने मोनसे मख'जाथावबो बुंजागोन आरो बे बाथ्रा बावखौ बाहायो। दा बिनि उम मेन ओंथियानो जाहैबाय जेनेबा जेरैबाय जुदि जोङो अबेबा जायगायाव जुदि जों थुरि नुयो बे जायगायाव थांनानै मानसिफोरा थुरिखौ हाहैयो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जेला थुरिखौ हाखाङो मानसिफोरा बाथियाव खानानै लाबोयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदिनो जेनेबा जोंनि बर'आवहाय जेनेबा अबेबा मोनसे न'खराव नङाखि अबेबा मोनसे जेनेबा गामियाव हमना लादो अबेबा जायगायाव जेनेबा अबेबा न'खराव सोरबा हिनजाव दङबा सिख्ला हिनजाव दङबा बे जायगायाव माने औ बे जायगायाव माने हाबानि खोथा रायलायनो थाखाय मानसिफोरा थाङो आरो नोंथां। औ दा बेबायदिनो रायज्लायनो थांनानै जेनेबा हिनजावनि बागै मोनथिनो थाङो आरो जेनेबा माबायदि हिनजावसाया नंगौना नङा
नंगौ नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदिनो मोजां मोननानै जेनेबा रायजलायलायनानै उनावहाय हाबानि थाखाय थि थि खालामनानै फैयो नोंथां।
आरो बेबायदिनो बे सिख्ला खौहाय हाबानि थाखाय जेनेबा लानानै फैयो आरो हाबा खालामनानै लानानै फैयो। दा बेबायदि बाथ्राखौ औ दा बेबायदि बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो बे खोथाखौ माने जोङो बे बाथ्राावखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां। जेनेबा बाथि ओ थुरि नुयोब्ला बाथिगारो होननानै आरो बेबायदिनो आङो मोनसे होनबावसै जेनेबा हमनानै लादो ओम ओम मोनसे दंबावोमोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
खोनाखाबाय खोमा नोंथाङा बेखौबो
खोनानाया खोनाबाय बाट नोंथां आं बारा मिथिजोबा नालाय ओंखायनो नोंथाङा मिथिबा औ फंनैसो फोरमायदो औ
दा बे जाहैबायखि जेरैबायदि जोंहा अबेबा मोनसे जायगायाव मानसिफोरा मा खालामो मैहुर खालामनो थाङोबा अबेबा मोनसे मोफौ मासे मोफौखौ नुयोबा जेनेबा बे मोफौ गुुखौ हमनायनि सिगांनो मानसिफोरा मा खालामो बाहाग खालामगोरनानै लायो आरो जेनेबा नैबेनि आथिंखौ आं जागोन आखाइखौ आं लांगोन जेनेबा बेबायदि मोदोम ससेखौ आं गांनायखौ लांगोन बेबायदि माने बाहाग खालामो
औ औ नंगौ नोंथां
फौवा जे बिफांवसो दङ बेखौ जे हमग्रोनांगौ मानसि बेखौ सानग्रो आरो नोंथां औ दा थिग बेबायदिनो मानसिफोरा मा खालामो माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगांनो बिसोरो बे खामानिनिफ्राय मोननाय मुलाम्फाखौ नागिरग्रोयो नोंथां जेनेबा आं बे खामानि थ' मावखांङोबा आं उमुख रांखौ मोनगोन आं ओरै ओरै खालामगोन आं ओरै मावगोन बे बेबायदि होननानै बुङो आरो नाथाय खामानिया जे जाफुंग्रोआखै बेखौ साना नोंथां
नोंगौ नोंथां
थ्राबाव माने बेबायदि खोथाखौ जोङो फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरो मोफो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननानै दा नोंथाङाबो एसे मोननैखौ खोनथाना होदो नामा नोंथां नों मोनथिनाय बाथ्रा थाबावनि बागै
औ नंगौ नोंथां बर'आवथ' जेनेबा गोबां बाथ्रा बाव दङ हमनो हायै माने सानख' हायै मेर्ला दङ नङा होमबा नोंथां बिनि सायावनो आङो इदिनो मोननैसो आयदा बाथ्रा भावनि सायाव बुंनो सानबाय आरो बेयो जाबाय जेनेबा गरराय नुबा सिं बायो नोंथाङा खोनना खोनाफेराखैथाय
खोनाबाय नोंथाङा खोनाबाय नाथाय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो औ
औ गराय नुबा सिं बायो माने बेयो जाहैबाय जेन'बा अबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनोबा हान्थामेला खालामनोबा
औ
जेन'बा माने गाखोनो मानो लुगैयो ना अबबा दाबसे जायगायाव थाङोबोला मानसिया
औ
थिग बे टाइमावहाय जुदि नोङो थाबायनानै थाङोबोला
औ हेल'
जेनबा गारियाव गोजान लामा
औ औ खोनायाखैमोन नोंथां मोजाङै होनफिननाय
जेनेबा नों दाबसे जायगायाव थांनायाव हेल' खोनाबायना? औ जेनेबा नों दाबसे जायगायाव थाङोबोला हेल'
औ औ होन दे नोंथां
दाबसे जायगायाव थां नोंहा खोनाबायना एबार
औ औ खोनाबाय
माबा नेटवार्कआ बारा नाङा नाङा जादों नामा
औ नोंथां दे बुंदो जायखिजाया दा एसे खोनाबाय
औ दाबसे जायगायाव थांनायाव जेन'बा नोङो थाबायना थांनायाव गारि गंसे नुयोब्ला बेजों थांफानो लुगैयो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
औ बिदियाव थांनो लुुबैनायाव माने
औ जेनेबा मानसिफोराथ' आरो बयबो जेनेबा खस्थ' खालामनो बाखायो नङा होमबा नोंथां
औ खस्थ' खालामनो बानायाव जुदि गारि घरा गैयैयाव नोङो जुदि नोंनि लामाजोंनो नोंनि सेरजोंनो दालाय गारि थाङोबोला नङाबा माबा मोनसे जेनेबा बै मोनसे जायगायाव थाङो सहैनो माबा मोनसे हान्था मेला फैयोबा नों बेजों थांफानो लुगैया होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो बेबायदि बेबायदि माबा बाथ्रायाव बाथ्रा बाथ्रा फाव बेखौ माने बाहायनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो माने सुबुङा जेबो खस्थ' गैयालासेनो माने गोरलैयैनो इजियैनो माने सौहैनाय
औ
मोनसे गावनि नांगौ थांखिखौ नोङ ओरैनो मोनफुंनो लुबैनाय माने गोरलैयैनो बेबायदि टाइमावहाय माने बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो
औ नोंथां
औ मोनसेया जाहैबाय अखा हाखांनानैसो खफ्रि हमनाय
औ नोंथां
खस्थ' गैया अखा हायैनि सिगांसो खफ्रि हमा माने बेनो जाबायखि जेबा खामानिखौ सान्दों बेखौ समनि सिगांनो मावनानै लाखानांगौ आरो नोंथां खोनादोंना?
औ-औ खोनादों औ बुंदो दे नोंथां
टाइमनि सिगांनो खामानिखौ मावनानै लानांगौ आरोखि बेखौ नोङो टाइम जोबनानै समजोबनानै मावबालाय खामानिया बोरै मिलायनाय नङा होमबा आजिखालि टाइमा समा रावखौबो नेनानै थाया अब्ला जों टाइमनि सिगां मावोबोला गासिबो टाइमैनो खारफागोन नंङा होमबा स जोंखौ ने हाया बेफोरबायदि माने समजों खारफ रोङै टाइमजों खारफानो थांफानो रोङै गावनि खामानिखौ समजों लोगोसे खारफानो रोङैयाव बे बाथ्रा भावखौ माने फोरमाय बेफोर सोदोबखौ फोरायनो थाखायनो बेनि गेजेरजों जों फोरमायनाय जाब आरो नोंथाङा माथ
औ नोंथां दा बेनो जेनेबा जोंनि बर'आवथ' गोबां बाथ्रााबाव दंङ जोङो बेखौ राय्लायनानै बुंनानै फोजोबनोनो हानाय नङा नोंथां गोबां दङ जेनेबा हमनानै लादो आरोबाव ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा आरो सिखावनि सालाया खान्दा औ माने गोबां दं आरो आरोना नोंथां दा जेनेबा हमना लाबावदो आरोबाव अखा हानाया अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा संनाया अरनो रोङा नङा
रोङा औ औ नंगौ नोंथां
आरोबाव दंबावो अनला खारियाव आगानखाया होनलायलायनाय नङा होमबा औ दा बेबायदि माने गोबां औ जोंहा माने गोबां रोखोमनि दं आरो नोंथां माने बाथ्रा बावनो बुंबाबो बुं नो हानाय ना जोङो औ दमाने जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना बेफोरखौनो माने गोलाव खोथाजों राय्लायनो बायोमोन नालाय बायोमोन माने बेखौहाय सर्ट काट हिसाबै बाहायनाय जायामोन आरो नोंथां दा जों बे मोनसे सोदोबखौ बुंबानो जों बेखौ बुजिगोन जेरै नोंथाङा दासो बावैसो बुंनानै थांबाय जेनेबा गराय नुब्ला सिं बायो होननानै नङा होमबा नोंथां औ दा बेफोर माने बेखौनो खोन्थानाय जाबाय आरो जेनेबा दा जोङो सोरबा मानसिखौ नुयोबा अबा लामायाव थाबायलांबाय गारि गाखोनाय नुयोबा जों बुंनो हाबाय गराय नुब्ला सिं बायो होननानै औ नोंथां दा होनबा फैगौ समफोराव
मोजाङै सावरायफिनसै ना औ नोंथां टाइमाबो जाबाय दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय